खोनादों ना नोंथां? अ नोंथां दा मा खालामना दं नोंथां? नै दङ नोंथां आदसा नोंथां बोथोरफोरालाय बोरै नोंसिनजों
अ बोथोराथ' माने सानाव जिबायदि खरान होदोंमोन। मा होनो ओमफाय दायो एसे अखा हादों।
आससा नोंथाङाथ' दायो फ्रिना नोंथां? औ औ औ नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथां। औ जागोन। टपिकआ बेनो जे जोङो दैखौ मानो साखोन सिखोन नाङो जोङो मानो दैखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बा जोङो दैनि फ्राय मा मा ओ जाब्रबथायफोर बा बेरामफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेनि सायाव औ जागोन।
ओ दा नोंथाङा सोंनाय बायदियैनो जेन'बा जोंहा दैखौ मानो साखोन सिखोन लाखिनांगौ होनना बुङोब्ला दैयाथ' जेन'बा जों उम माने दैखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ दैया मा बुस्थु जि ओ मा जिराद बा दै दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया
औ नंगौ नोंथा
नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बे दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया माने जोंल' नङा जों सुबुं माहारिल' नङा जोंनि ओ फिजानाय माखासे जिब जुनार बा जों अरनबारि बा हाग्राबारि थानाय माखासे जिब जुनारफोराबो दै गैयाबा थांनानै थानो हाया। होननानै जोङो मोन्थिगौ। औ दा बेबायदिनो माने जोंहा दैखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ होननाया बिनो जे जोंहा जेन'बा ओ मा होनो दैया जेनेबा गारलाबाया जानाय माबा मोनसे मुवा बा बेसाद नङा। दैया जे
दैया जेब्ला जोबनानै थांगोन अब्ला जों सुबुं माहारिया अम बिदिनो माने जोंहा बै दै दै गेब्रेंनायखौ होबथानांगौ। औ दा बै दै गेब्रेंनाय खौ होबथानायनि माखासे बिबानफोरा जों गासै सुबुंफोरनि आरोना औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ दा जेनेबा जों बुंनो हायो जे दंग, नाला, बिलो‌ बायदियाव दैबो फैबाय थायो औ नंगौ। औ जोंनिनो बे माखासे साखाथि फाखाथियाव थानायनि जिब जुनार औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। जावुनाव
बिसोरो बे दै गेब्रेनाय खौ लोंनायनि जाउनाव बिसोरो माने गावसोर जिउखौ खोमाना लानांगौ जायो आरो
जायो आरोना नोंथां। औ नंगौ नोंथां नंगौ। औ जोंहा जोंनि जेनेबा जों सुबुं माहारिनि
ओ दै गेब्रेंनायखौ जोङो ओ लोङोब्ला लों आङोब्ला जोङो बिनि ओ मा होनो जोंनि जि देहायाव माने गोबां गारज्रि गाज्रि बेमार आजार ओ दिसेनट्रि बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मानोना जोंहा उफाय गैया जायो मानोना जोङो दै गैयाबा जों थांना थानो हाया बेखौ मोनथिखागौ‌ दा बे दै बे दै गेब्रेंनायखौनो जोङो लोंनांगौब्ला बे जोंनि देहायाव जोंनि माखासे अंगफोरखौ गाज्रि खालामगोन बा बेमार जों जींखौ भुगिनो गोनां जागोन नङा हब्ला जोङो औ दा बैफोरनि थाखाय खायनो माने जों दैखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो। औ दै दै गारज्रिखौ लोङोबा माने जों सुबुंफोरनाव माने बिराद गोबां
औ
गाज्रि जानायनि जाउनाव दै लेथ्रा लेथ्रा दैनिफ्राय जोंहा मा सोमजियो थाम्फै थामला एम्फौ एनला सोमजियो।
औ
दा बे एम्फौ एनला सोमजिनाय बा थाम्फै सोमजिनाया ओ जोंनि देहायाव अरो बा सुयोब्ला बिनि बे जि लेथ्रा आनिफ्राय सोमजिनायसो नङा ओमबा बे बुस्थुआथ'
औ नोंथां नंगौ औ दा बेयाव हाबना थानाय लोमजा साजायो मेलेरिया बायदि बायदि बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेफोरबायदि बेमारनिखौ बेमारनिफ्राय माने बारग'नो थाखायब्ला जोङो दैखौ साखोन सिखोनै लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरोना नोंथां।
औ
औ दा बेनिखायनो दै साखोन सिखोन लाखिनायनि बिबाना जोंहासिम सखलिनानै दङ। होननानै आं बुंनो सानो। मानो होनोबा बे दै दैनि थाखायनो जों गासिबो थानानै दङ। औ दा नों थां बे माबाफोर साननो नामा बे दै गेब्रेनायखौ होबथानांगौ होननानै
औ नोंथां सानो‌ आं
उम उम
जोङो दैखौथ' जोङो सुबुं माहारि दै होनोब्ला जोंथ' सुबुं माहारिया बयबो मिथिखायो। नंगौना नङा नोंथां? नंगो नोंथां दैखौ जोङो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायल' नङा दैखौ जोंनो बयनोबो नांगौ जेरै जिउ गोनां बुस्थुफोरनो जोङो जिउ गोनां बुस्टु फोरनो दैखौ नांगौ जाखायो ना थांनानै थानो औ मानो होनोब्ला जोङो आथिखाल दायो नायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो फ्राय सुबुंफोरल' नङा बिदिनो दं। बिफां लाइफां बा जिब जुनारफोराबो दैखौनो लोंनानै थायो नांगौ ना नङा नोंथां औ दैजों जोङो बिदिनो दैखौ जोङो बिदिनो साखोन सिखोन लाखि नांगौ आरो मानो होनोब्ला जोङो उनाव उनफोरावहाय बिदिनो दै जोङो फ्राय बिदिनो गोबां बिबाङावहायो मैलाफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनोब्ला बिनो जों सुबुं माहारि बा जिउफोरा थैलांजोबनायखौ जोङो आरो ना नोंथां जों बिदिनो दैनि लामायाव अ दैजों दै गैयाब्ला जोङो बिदिनो आबादफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय नङा आरो बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गेरेमसा गेरेमसा जानायखौ जों नुनो मोननाय नङा बा जिब जुनारफोर जिब जुनारफोर थैनायखौ जोङो फ्राय बा सुबुं माहारि फोर थैनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनगोन आरोना नोंथां औ। आरो जों बिदिनो दैफोर मैलाफोरखौ जों बाहायोब्ला बिदिनो गोबां बेरामफोरखौबो जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बिगुरनि बेरामफोर बा बिदिनो सिथर दैनि सिथरफोर बेफोरो दैजोंनो जायो आरोना नोंथां। आरो दहाय नोंथां बिदिनो बुंलांनाय बायदि दैजोंनो बिदिनो गोबां जिबिफोर सोमजियो जेरै थाम्फै बेफोरो बिदिनो दै मैलानिफोर फैनाय नालाय थामफैफोरा बिदिनो मान सुबुंफोरनि मोदोमफोराव अरोब्ला बेफोरनो गोबां गिदिर गिदिर बेरामफोरबो जानो हा आरो नोंथां जेरै मेलेरियाफोर नंगौ ना नङा नोंथां? फोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो दैखौ साखोन सिखोन लाखिना सुबुं माहारिनिनो दायथ' नंगौना नङा नोंथां औ। जोङो दैखौ होबथा दै मैला जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो बिदिनो गोबां मालबो ओ बिदिनो दैफोराव गारनाय ओ मैला बुस्थुफोर बेफोरखौ होबथानांगोन आरो बिदिनो खारखानानिफ्राय गनाय जे मैलाफोर बेफोरखौ जों होबथा नांगौ आनो नोंथां। बेफोरो सुबुं माहारिनि दायथ' आरो।
औ औ।
औ आरो जोङो बिदिनो दैफोरखौहायो दैखौ जोङो फ्राय सुबुं सुबुं फोराहायो लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो जिब जुनारफोराबो लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो‌। बिदिनो जोङो दैफोरखौहाय मैला खालामनानै बा गेन्दा खालामनानै लोङोब्ला बिदिनो जोंनि मोदोमाव थानाय जे जोंनि जिबख्रिफोर बेफोर बाहाय थैला नो हम्ला सुबुंफोराबो लासैनो रबलांगोन बा थैलांगोन आरोना बेमार आजार जोंनो आरो जोङो बिदिनो दैफोरखौहाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवथ' दैयानो बयनिफ्राय गोनांथार जानानै फैदों दानि जुगाव दानि जुग माने गोदो गोदायनि फ्रायनो आरोना नोंथां। औ आरो जि जोंहाय दैखौहाय बिदिनो साखोन सिखोन बा इदिनो साफाय दिननांगौ मानो होनोब्ला जोङो गास सै जिब जुनारफोरानो बिदिनो बाहायो दैफोरखौ बा बिफां लाइफांफोरानो बाहायो। बा मानसियानो बाहायो आरो जोङो बिदिनो दैफोरखौ मैला खालामब्ला बिदिनो ओ दैयाव थानाय जिब जुनारफोराबो लासैनो थैलांनो हमगोन आरो ना नोंथां आंनि साननाय आरो ना औ आरो बिदिनो जोङो दैफोर मैला जायोब्ला बिनो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो जे मोननांगौ फिथाइ सा सामथायफोर बा अक्सिजेनफोर बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोननाय नङा आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जोङो बिदि बिफां लाइफांफोरनिबो फिथाइ मोनाब्ला बा अक्सिजेन मोनाब्ला बिदिनो ओ जिउ गोनां जिबफोराहायो बुहुमनि फ्राय गोमालांनो हमगोन बा थैलांजोबनो हमगोन आरोना नोंथां।
नोंगौ।
औ बे आरो जोङो दैफोरखौ जोंहा फ्राय जोंल' बाहाया जे ओ बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ बेखौनो जावले जावले बुंबाय थानाय जाबायलै ओ बिदिनो गोबां ओ आबादफोरखौबो बा आबादफोर गायनोब्लाबो जोङो दै साफाफोर नांगौ जायो। नंगौ ना नङा नोंथां? मानोना जोङो बेफोरावहायो ओ दै मैलाफोर बाहायोब्ला बिदिनो जोंनि बिफां लाइफांफोरा बो ओ सोम सोमखोर जानाय नङा आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ आरो बिदिनो गोबां आरो बिदिनो गोबां बिबांफोरावहाय आबादफोराबो जा नङा आरो बेफोर थैलांनोबो हमगोन ओ बेनि थाखायनो जोङो दैफोर हायो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोना नोंथां आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ नंगौ खोनादों।
औ आरो बेनि जाहोनावनो जोङो बिदिनो गोबां दैफोर मैला जायोब्ला आं दा गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बेमारफोरखौबो जोङो दैनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां? औ बेनिखायनो जोङो दैखौहायो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ओ आचसा नोंथां जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय दा नोंथाङा आंनो दसे सम होनानै सावराय लायज्लानानै आङो नों नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां औ दे बिदिब्ला दोनथ'लायनसै नोंथां